खोनादोना? औ खोनादो ना? औ खोनादों आङो।
औ।
उम।
ओ टपिकआ मानि सायाव राय ओ रायलायनो होनदोंमोनलाय?
टपिकआ टपिकआ ओ जों जोंनि हारिमुखौ माबोरैयै ओ संरैखा खालामनो हायो बेनि सायाव रायलायनो होननानै बुंदोंमोन।
औ जागोन दे।
ओ दे नोंथाङानो एसे फोरमायग्रोदो माब्रै ओ जों जोंनि मोनसे हारिमुखौ बा मोनसे हारिया मोनसे हारिनि मानसिफ्रा गाव गावनि हारि मुखौ माबायदियै संरैखा खालामनो नांगौ।
औ ओ जोंनि हारिमुखौ संरैखा खालामनाय होननानै बुङोब्लाथ जोंनि ओ हारिमुवा जोंनि बर' हारिनि मोनसे माने आयना बायदि। ओ बेनि खायनो जेनेबा जोङो जोंनि हारि मुखौ संरैखा खामनानै लाखिनाया जोंनि मोनसे हा रिनि जोबोद ओ गोनां बिबान आरोना। ओ मोनसे हारिनि हारिमुवा माने गोदोनि आरो दानिखौ नायनो थाङोब्ला माने गोबां फाराग जालांबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। ओ बिनि थाखायनो जोंङो हारिमुखौ माने फोथांनानै लाखिनो थाखाय गासिबो माने सासे सानै सुबुङाल' ओ आवगाय बोबा जानाय नङा गासि बो हारिनि सुबुङानो माने आवगाय बोनांगोन आरो मोन से हारिखौ ओ रै खा खालामनो थाखाय। बेफोर बायायदि नो ओ हारिमुनि गोबां ओ माबाफोर दङ बाहागोफोर जेरै जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय गाननाय जोमनाय माने बेफोरबो माने गोदोनि आरो दानियाव माने गोबां सोलायबोबाय आरो ओ औ। बिनि सोमोन्दै नोंथा ङा मा सानो एसे होनजा
ओ नोंगौ आंबो उन्दैनिफ्रायनो नुबोदों ओ जों उन्दै उन्दै समाव एसेबां माने सोलायस्लाबासैमोन। ओमफ्राय दा बैसो जानाय लो गो लोगो सानफा एफा गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय। हमना ला जों ओ मोनसे समावहाय ओ जोंनि बर' बर' हारियाव माखासे दानाय लुनाय दंमोन माखा-माखासे दानाय लुनाय बेबायदिनो आबाद मावनायावहाय बाहायनो आइजें आइला ओमफ्राय बेबायदिनो ना हमनायफ्राव बाहायनाय गोबां आइ आइजें आइलाफोर बेफोरखौ जों उन्दै समावहाय नुयोमोन आरो बाहायबोनायखौ नुयोमोन नाथाय दा आं देरनाय लोगो लोगो समजों लोगोसे बेफोरो गासिबो गैला। थां थारा-थामिनबा सोलायलांजा जोबबाय। जों बेफोरखौ हमथाना लाखिनो हायासै। जेरै ओ जों उन्दै उन्दै समावहाय न-न'खर न'खरनो बयबो हिसान हिसानसालियाव हिसान दायोमोन नाथाय दानि दिनाव हिसान दालिया जि दालिया दायो मिसिननिफ्राय मोननाय माखासे ओ दिहुनन्थाइफोरखौसो जोंङो गाननो हमनोसै। बेबायदिनो आबाद मावनायावबो मोनसे बेदा होननाय दंमोन। बेदा बे बेदा होननायखौबो दा ओ दानि जुगाव बाहायलिया बुंनो थाङोब्ला दानि जुगाव मोसौजों हालौवलियानो जों उन्दै समाव जों मोसौजों हालौबोनो मोनोमोन नाथाय जों हालेवनाय मोनला। हालेवनायखौ नुनो मोनला। दा बेबायदिनो गोबां दंबावो फारफ्रोमथिंजोंबो सोलायलांजोबबाय जेरै खननाय मोसानाय बेफोरावबो माखासे सोलायलांजोबबाय माखासे सोनाबारिनि दोहौनि गोहोमा माने गोबां हाबफैनायखौ नुनो मोनबाय आरो। जायनि जाऊनाव बेफोरो गासिबो सानफा एफा सोलायलांजोब्बाय। दा बेफोरखौ नोजोर होनानै जोङो संरैखा खालामनो बा मा होनना बुंगोन बेखौ रैखा खालामनो माबोरै राहा लानो नांगौ बिनि सायाव जों नोजोर होनांगोन आरो।
जोंनिया दायो नुनो मोनो माने नोंथाङा बुंनाय बायदि बयनिबो न'खर न'खर इसान सा साननि बेफोरबायदि दङमोन नाथाय दा बेफोर गैलिया माने आथिखालाव माने मेसिनजों दा मेसिनजोंसो गोबां जिफोरखौ दानाय जासै। आरो जोंनि बर'फोरनि दख'ना गामसा आर'नाइ बेफोरखौनो माने बै गुबुन हारिनि सुबुंफोरासो ओ इसान बानायनानै माने ओ मेचनजों बिसोरनि बिसोरखौ दानायखौसो गोबां नुनो मोनो आरो। ओमफ्राय जेरै वेस्ट बेंगलफोरावनो होन बा धुबुरि बेफोरबायदि जायगायाव जोंनि बर'फोरनि गोबां दख'ना जि आर'नाइफोरखौ माने मेसिनजों दानानै जोंनि आसामाव ओरैजाय साप्लाय हरो। ओ बेखौसो माने जोंनि बर' सुबुंफोरा खम दामावनो मोनो होननानै थारमाने बुहुत माने गानो बेफोरबायदि आरो माने गुबुन हारियासो जोंनिया आखाइनि खामानिखौ माने सेनानै लांजोब्बाय जोंनि हारिमुखौ सेनानै लांजोब्बाय होननाय बायदि जाहैबाय आरो। बेनिखायनो जोंनि सुबुंफोरा माने। बयबो माने दानाय लुनायफ्राव गोदोनि बायदि हिसानसालिजों नङाब्लाबो हिसानसालि लुनानै नङाब्लाबो आ आथिलाव गोबां जि दाग्रा बिदि इन्डास्ट्रिफोर गोबां उइभंफोर खुलिबाय बिदि बेफोरबायदिखौ माने लाखिनोब्ला मोजां आरो।
औ नोंथांआ थिगखौनो बुंदों।
औ।
नोंगौ नों बुंनाया थिगानो बेखौ आंबो खोनागासिनो सिगांनिफ्रायनो। थारैनो जों बिनि सायाव नोजोर होयो। मोजां आरो नोजोर होनायजों लोगोसे जों जायफोर बर'फोरनि गेजेराव माहाजोनफोर दङ जायफोर वइ भिं खुलिनो हानाय गोहो दङ बिथांमोनहा वइभिं खुलिनानै बा इन्डास्ट्रि खुलिनानै बिसोरो जि दानायखौ जोंनि बड'लेण्डआवबा एबा जोंनि आसामावनो माने साफ्लायनो हानाय माबाखौ साप्लाय खालामनो हानाय राहाखौ खालामना लानांगौमोन आरो ना माने जोंनि मानसियानो आरो नंगौ जों समजों लोगोसे गोबां सोलायलांगोन सोलायनायनि गेजेरावबो जों माखासे बिथिंखौ हमजानो हाखानाय नङा थेवब्लाबो जों माखासे जोंनि आखायावनो दोननो हानाय जोंनि आखयावनो लाखिनो हानाय बेफोरबायदि खामानिखौ मावना लानो नांगौ जोङो जाहाथे माने जों जोंनि हारिनि फैसाया माने गुबुन हारिनियाव दा थांथों हरै जों जा जोंनि हारिनि मानसियानो सोरबा माने देरथों बेबायदि जानांगोन आरो बेफोरखौ नोजोरो होनांगोन ओमफ्राय दाथ' हारिमुआव गोबां बिथिङाव सोलायबोबाय दा जानाय लोंनायावबो सोलायबोबाय ओमफ्राय गाननाय जोमनायावबो सोलायबोबाय ओमफ्राय दानाय लुनाय बेबायदिनो गासिबावबो सोलायबोजोबबाय दा जोङो जोंनि माहारि आफाद जोंनि साहित्य सभा बिथांमोननि मानसिफोर मानसिफोरा बा अर्गेनाइजारफ्रा बा माने आफादाव थानाय बिथांमोना नोजोर होनांगोन आरो बबेखौ माने मावोब्ला मोजाङै गाहाम जागोन बेफोरनि सायावहाय जों नोजोर होनानै खामानि मावनांगोन आरो
औ
बेखा
औ, जों नोंगौ जोंनिया माने गोबां जोंनि हारिनि सुबुंफ्रानो माने बिनि खामानिखौ गोसो होफिनोब्ला माने मोजां आरोना। अ जोंनाथ' गोबां सोलायबोबाय जोंना गोदोनि समाव। बिदिनो खुगा मेथाइ आरो मोसानाय बेफोरबायदि। अ लांदां फोथाराव मोसानाय बेफोरबायदि गोबां दङमोन। बेफोर माने सोलायनानै आथिखालाव अ स्टेसाव जायगा मोनबाय। बेफोरो जेनेबा जोबोद मोजां जादों आरो माखासे बिथिङाव आरो माखासे बिथिङाव जेरै खुगा मेथाइफोरखौ जोंना लिरनानै दोननो। रोङिनि जाहोनाव गोबां गोमालांजोबबाय, ओ बेफोरखौ माने ओ आथिखालाव जेरै ओ मबाइल बाहायो बा इन्टारनेट माने बाहायो माने ससियेल मिडियानि बाय जिहेथु, ओ बेफोरखौ लिरनानै दोनाब्लाबो माने रेकर्ड खालामनानै दोनो लानांगोन जोंनि उन जेनेरेसन सुबुंफोरा माने सोलोंनो हागोन। होनानै आं सानो आरो।
नोंथाङा थिगखौनो मोनो आं आरो मोनसे खोथाखौ सानफ्लांबाय थायो। आङो असमिया कालसाराव बा अमिया हारिमुवाव ओरैबायदि नुयो आरो, बिसोरो बिसोरनिबो मोनफ्रोमबो ओ स्कुल इउनिभारसिटि कलेज फोरावहाय बिसोरो थुनफावथाय खालामो। नाथाय जोंनि मा बर' हारियावबो मोनसे फावथाय बा थुनफावथाय दिहुनोमोन गोदो लांदां गान होननाय। ओमफ्राय दाथ' जोंनि ओ बर' हारियाव थियाटारलसै बेबो गासिबो माने गैया जाफ्लांलांजोबबाय माने गोमालांजोब्बाय। गोदो गोबां खे तियातारसफोर दंमोन नाथाय दायो गैबांला मोनसे मोननैल फोरसै। दा थिन फावथायफोर नि हायोब्ला बादायलायनाय बेफोरबादि ओ मोनसे खुंनो हायो होनब्ला जोबोद मोजां जागौमोन होननानै आं सानो आरो मानो होनना बुंबा, असमियाफोरा गावसोर माने गावसोरथ' गावसोरनि जायगाफ्राव खालामखायो बेजों लोगोसे आरो स्कुल कलेज इउनिभारसिटिफ्राव बिसोरो मा थुनबावथाय खालामनाय जायो आरो फांसन बरायना थालांना दिन्थिनाय जायो। दा जोंनि जोंनि हारियावबो बेफोरखौ माने नोजोर होनानै ओ खालामबाय थायो नायोबा जे माने जाफुंसारनाय मोनसे माने रिच कालचार मा होननाय जागोन आरो रिस खालसार होननाय माबायाव गोगलैगोन आरो ना जोंनियाबो, अब्लाना जोंहा फारसन, थिंबो माने खाबु गोनां जागोन माने मोनसे माने फिलम लाइन बा एक्टर लाइन जायफोर जानो गोसो बिथांमोना माने मोजाङैनो माने रोंगौथिखौ मोनगोन बेजों लोगोसे हारिमुनिबो धोन जागोन, बेजों लोगोसे फावथायावथायनि फावथाय माबायाव फावथायनि बाहागोआवबो मोनसे धोन हिसाबै थागोन आरो बेखिनिखौ आं लुबैयो आरो
औ ओ नंगौ नोंथांनि साननाया ओ जोबोद मोजां। बेबायदिनो ओ एसामिस समाजाव मानाव ओ बिसोरनिया दङ गोबां ओ कलेज इउनिभारसिटिफोराव जोङो दिन्थिनायखौ नुबाय थायो। जोंनिया नाथाय बेफोरबायदि गैया ओ बेफोरबायदिखौ खालामनो हायोब्ला मोजां आरो ना। ओ मानो होनोब्ला जोंहा गोदोनि बे एक्टिनिया फोरा गोमालांजोब्बायानो आरो औ जोंना गामिफ्राव मा जायो थियेटार दिन्थिनो थांबाय दिन्थिनो थांब्लाबो जोंनि हारिनि सुबुंफ्रा बे मोजां नङानो मोजां जायाखैनो होननानै माने नायनो थांनो नागिरा आरो ना। ओ एक्सवलि बेफोरबायदि खालामनो नाङा आरो जेनेबा नों आं बयबो जोंनि हारिनि सुबुङानो नायाब्ला गुबुना सोर नायनो
सोर नायनो औ
नायनो ओं बयबो खौसे जानानै नायलायलायबासो माने बै जाय थियेटारओ दिन्थिगिरिफोर बिथांमोनाबो माने गोग्गानाय मोनगोन आरो गो गोग्गानाय मोननानै माने गोजौ दावबाय दाव दावगालांबाय थानो थाख बिसोरबो माने नाजानाय मोनसे
नाजानाया थागोन औ
औ बेफोरबायदि जानांगौ आरो जेनेबा बयबो हेफाजाब होलाय नां लानांगौ
नोंखौ नोंथाङा जोबोद मोजां माबाखौनो होदों खिन्थु जों बेफोरबायदि आइदियाफोर जोंनि सानदांथिफोरखौ जोंनि जे मोजां मोजां सानदांथिफोरखौ जोङो ससियेल मेडियाफ्राव होनो हायोब्ला मोजां जागौमोन होननानै आं सानो आरो जाहाथे जे बयबो माने मोजां मोजां आइदियाफोरखौ माने नुनानै गोसोआव फैथों बा गाव गावनि गामिफोरावहाय एसे एनै सोरखौबा माने बुंथों माने एसे एनै बुंनायजोंनो सोरबा माबा मोनसे मावनोबो हागौ खोमा बेफोरबायदिखौ आं सानो आरो ओमफ्राय हायोबा होनांगौ ओमफाय दा बुंनो थाङोब्ला बयबो गावबागाव गावनि जिउआवहाय बिजि जाबाय माने बेस्थयै थायो आरो दा बेफोर मोनसे जोंनि एक्सुलि जोङो हायोबा नाजानांगौ बेफोरखौ जोङो फोसाबनो बा दिन्थिलांनो नाथाय जों हास्लाबा ओ हास्लाबा माने जों जोंबो गाव गावनि ओ जिउ दानायावहाय मुखुब नालाय दा जों बेफोरखौ माने गोसो होस्लाबनो हाया बेफोरबायदि जायो आरो जेरै मोनसे जोंनि समाय्सा ओरैनोथ जोंबो टाइम होनो हानाय जानांगौमोन
औ
बेदि आरो
ओम नों गोबां सुबुङानो माने गावब गाव दसेबाबो सम दिहुनलायनानै हारिनि थाखाय जोंनि हारिमुखौ लाखिनो थाखाय जोङो माबा मोनसे मावनो बा दसे समनि थाखाय जेनेबा सानफ्रामबोथ नङा माने मालाबा मालाबा दसे सम होलाय लाय बा मोजां जायो आरो आं सानो आरो
हायो हानायलाय हागौमोन जेरै असमियाफोरा असमियाफोरनि मानसिफोरालाय जेरैबायदि बिदि हादों जोंबो बेबायदि हानांगौमोन आरो दा बेयावहाय जोंनि जों माने ओ मा होनना बुंगोन बेखौ उन समाव राय्लायनोसै नामा
औ औ जागोन बिदिब्ला।